हेल'
औ खोनादों ओं।
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां सोलाबगोन नामा?
औ सोलाबगोन दे।
बिदिब्ला जों सोलोंथाइनि आयदानि सायाव सावरायलायनोसै नङा होमबा?
औ।
सोलोंथाइ सोलोंथाइया जों साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय जिउआव जोबोर गोनां नङा होमबाना?
औ।
सोलोंथाइ गैयाब्लानो जाहा माने जिउआव दावगानो हाया माने बा संसार जानायाव जों मानसि मेगन दंबाबो मेगन गैयि बायदि होननानै बुंनो हायो जोङो। सोलोंथाइयानो गाहाय नालाय।
औ।
जों उन्दैनिफ्राय जेनबा जोनोम जानायनिफ्राय दिनो बिमा बिमानि रावखौ सोलोंग्रोबाय जेनेबा आइ आफा आदा बेखौ सोलोंग्रोदोबाय बेखौ सोलोंनानै दिनो फरायसालियाव जोङो थांबाय जोङो इदिनो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय सोलोंथाइ लानानै जोङो इदिनो जिउआव माने माबा दावगासार सुबुं जाहैनो थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ लायो आरोना सोलोंथाइ खौ नांगौ जायो। बेनिखायनो जों सोलोंथाइ गैयाबा माने मेगन खाना बादि होननानै बुं नों हायो आरो माने।
औ।
साननायाव आरो। नोंथाङा नोंथाङाबो जेनेबा सोलोंथाइनि सायाव फंनैसो मा बुंहरनो सानो नोंथाङाबा बुं
औ। दा होनब्ला जेनबा जों सोलोंथाइ होनोब्ला जों बयबो मिथिगौ दा जों सोलोंथाइ गैयाबानो माने न'निफ्रायनो माने ओंखारनो हायै बायदि जानानै दं आरो माने जोंनि साफ्रोमनि बोनि थाखाय माने सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो दा जोङो सोलोंथाइ लायोब्लासो जोङो माने गुबुन जायगायाव ओंखारनो हायो। आरो न' न' खाथि एबा सेर अबेबा थांनोबाबो जोङो सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो दानि दिनाव माने थांनो हायै बायदि जाबाय आरो।
उम नंगौ।
बयबो माने गाव गावनो माने लासिंसिं जानाय जानाय जाहैबाय आरो दानि दिनावहाय गोदोनि दिनावथ' बांसिन माने बांद्राय माने सोलोंथाइ गैयामोन सोलों थाइ माने बिदिनो फरायसालि फ्राबो गोबां खममोन ओं दा माने गामि गामि गंफा गंफा स्कुल जाजोब्बाय माने फरायसालि बय सो ओ औ सरकारा लुना होजोब्बाय‌। दा गो जोंहा माने गोबां सुबिदा मोनो आरो जोंहा। फरायनो थाखाय आरो दावगानो थाखाय जों बिनिखायनो जोङो दायो सा- -फ्रोमबो माने बयबो माने फ माने सोलोंथाइ लानायाव जोबोद मुखारो।
आरो बे सोलोंथाइ सोलोंथाइजों लोगोसे जे जोङो मा होनो एखौ आखाइ बा गियान सोलोंनाय माने आखाइनि बिद्दाबो थायो होमबाना। जों बेखौबो लांफानांगौ आरो जों जेरै आखाइनि बिदिनो सान्द्रि संग्राय हेबनाय बिदिनो जेनेबा अनेक सोलोंथाइया गुबुन गुबुन रोखोमनि दं आरो।
औ।
गारि मथर सोलोंनाय ओमफ्राय सोलोंथाइ बे गियान लेखा सोलोंनाय। ओमफ्राय बिदिनो आरो गुबुन गुबुन जे जोङो बै मा होनो आखाइनि बिद्दा सोलोंनायजों जोङो जिउआव माने सोरखिलांनो हायो नालाय जोङो गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जेरै गुबुन गुबुन रोखोमनि जों सियार टेबोल बा माबा मोनसे बानायनानै आखाइनि बिद्दा सोलोंनानैबो जों फाननानै रां खामायनानैबो जोङो संसारखौ दैदेनलांनो हायो आरो।
औ औ। औ। दा जोंनिथिंबो बिदिनो माने बयबो सोलोंथाइयाव माने बयबो गोसो माने होजोबो आरो दानि दिनाव माने सोलोंथाइ गैयाबानो जाला नालाय आरो जानोे होनबा जोंनि -जोंहाय माने सोलों -थाइ लानानैनो खोब माने गोरों गोरा जाजोबबाय जेरैहाय एम ए बिए पास जाजोब्बाय आरो गोजान गोजान जायगायाव जोङो माने साख्रि मोनहैबाय जब मावनो हाबाय। बेबायदियाव फैबाय आरो दानि दिनावहाय जोंनि माने
सोलोंथाइ गैयाबाबो जों हादर दावबायनो बा बबेबा दा -बसे जायगायाव थांनोबो जोबोर असुबिदा जायो माने नों सोलोंथाइ गैयाब्ला नों जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादराव थांब्ला जों मा भाषाजों रायज्लायहैगोन। माने बेयावबो जोंहा मोनसे जेंना सोमजियो आरो। बेयावथ जोङो जोंनि भाषानि अनगायैबोथ गुबुन भाषासो सोलियो।